खोनादों नोंथां।
अ नोंथां अब्ला जों मानि सायाव सावरायनो ओरैनो
जोङो आङोथ' नोंथांखौ जेनाखि आबाद मावो होननानै मिथिदों बा दा बे समावहाय आङो नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे नोंथाङा दा बा एसे सिगाङाव मा आबाद मावदोंमोन
औ अब्ला आं नोंथांनो फारि फारि फोरमायलांसै जे आं सिगाङाव मा मावदोंमोन। ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' आङो दा ओरैनो दि द समाथ' जोंहा माइ गायनायनि बोथोर नङा होमब्ला बेखायनो आं दा ओरैनो दाथ' माइ गायनानै दोनथ'बाय बे हायाव बिनिफ्राय आङो जि माइ बे माइ गायनायनि सिगां मा होनदों बानलु सिब्रुनि आबाद मावदोंमोन आरो बे हायावनो आङो बे मोनसे हायावनो मोननै आबादखौ मावो आरो आङो जेब्ला मेसें बोथोर जायो बै समाव आङो बानलु सिब्रनि आबाद आब मावो आरो दैज्लां बोथोर जायोब्ला आङो बेयाव माइ आबाद मावो आरो बिनो बिदिनो आङो बानलु सिब्रफोरखौ मा बोथोराव मावो होमब्ला आङो अक्ट'बरनिफ्राय लानानै जेनेबा जानुवारि फेब्रुवारि बिदिसोआव जोङो आङो फिथाइ मोनहैनाय बायदि आबादखौ मावो आरो बिदिनो जोङो अक्ट'बराव गिबियाव जोङो गिबियाव मा होनो बानलु सिब्रु गायनो थाखाय जोङो जोलै बानायग्रोनांगोन जोलैखौ जोङो गिबियाव माबोरै बानायो होमब्ला जोङो जोलैखौ बेगर जे बेगरखौ जोङो बुथुमग्रोनानै लानांगोन बे बेगरखौ जोङो जावैनांगोन आरो हायाव जावैखांनायनि उनाव जेब्ला बियो फिसा फिसा जि गाजा बेरनानै बिफां गोरलै गोरलै ओंखारबोयो अब्ला नों नोंथाङा बेयाव एसे एसे बिबांनि बा बै जोङो जि बिबाराव माखासे स्प्रे जों दै सारोना बिदि एसे स्प्रे जों दै सारोब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो सारै सारै नोंथाङा जेब्ला बे बिफाङा थामजि सानसो बा थामजिबा सानसो जागोन अब्ला बियो गाय जानाय महराव फैगोन आरो बिदिनो जेब्ला बियो गायजानाय महराव फैयो अब्ला नोंथाङा बेखौ मा खालामनांगोन होनदों गायनो थाखाय हाखौ लाहार फाहार खालामनानै लानांगोन आरो माबायदि हायाव गायोब्ला मोजां जायो होमब्ला बानलु सिब्रुआ बांसिनानो जायखिजाया जायगायावनो जायो आरो बेनो मा नांगौ हासार नांगौ आरो हासार मोनोब्लानो जाय जायखिजाया हायाव जायो बेखायनो आं बेखौ आबाद फोथाराव मावनाय जायो जि आं जि जायगायाव माइ आबाद मावो गिबियाव आङो आबादखौ मावनो थाखाय गिबियाव आङो ट्रेक टेक्टर जों बे हाखौ मोजाङैनो हालेवग्रोनानै लाग्रोयो। बि गोबां बिबांनि हायाव मावोब्ला गोबां मुलाम्फा जायो आरो बिदिनो ट्रेक्टरजों हालिवग्रोनानै लानायनि उनाव नोंथाङा बै हायाव माखासे रासायनारि हासारफोर सारनो नांगोन आरो जेरै जोङो बुंनो हायो। इउरिया हक पटास हक बा मा होनो बेखौ एम अ पि माखासे जि रासायनारिक हासारफोर बेखौ जोङो खेबसेनो ज' लगायनानै बेखौ जोङो हायाव सारनांगौ आरो जाहाथे बे बिफाङा उनाव उननि समाव हासारखौ हानिफ्राय मोनबाय थायो बिदिनो बे हासारखौ सारखांनायनि उनाव नोंथाङा मोथावरि बानायनांगोन जाहाथे एसे जेनेबा से फुटसेो गोजौ गोजौनि मोथावरि बानायोबब्ला मोजां जायो जाहाथे बिफाङा मा होनो गोजौआव जेब्ला दै लोमो अब्ला बिफाङा ओ दै लोमनानै थैया बेनि थाखाय एसे गोजौ गोजौ गालाम खालामनानै गायनांगौ। ओ बेै ओम गोजौ गोजौ खालामनाय मोथावरि बा आलियाव नोंथाङा ओ जोंहा मा-मालसिं प्लास्टिक जि माल्सिं पेपार होननाय मोनसे दङ बेखौ जोङो बाहायनांगौ जायो आरो। मानि थाखाय बाहायनांगौ जायो होनोब्ला जे जोंनि आबाद फोथाराव माखासे नाङै हाग्राफोर रज'यो बै नाङि हाग्राफोरा जोंनि जि आबादनि जि माखासे हासारफोर बेखौ बोनानै लाजोबो जायनि जााहोनाव जोंहा बिफांफोरा नांगौ बायदियै हासारखौ मोननो हाया बेनि जोङो बै प्लास्टिकखौ बाहायनाय जायो बै प्लास्टिकखौ बाहायोब्ला गुबुन नाङै हाग्राफोरा बेयाव रज'नो हाया आरो आरो बे प्लास्टिकखौ बाहायोब्ला जोंनि बि आबाद फोथारनि हा बियो थाबै रानखाङा आरो माने एसे गिसियैनो थाबाय थायो ओ बेनिफ्राय नोंथाङा बे बानलुखौ गायनो थाखाय गिबियाव प्लास्टिकखौ सफ्लंनानै लाग्रोनांगोन ओम नोंथाङा बे प्ला ओ बिफांखौ बेसेबां जानथायनि गेजेराव गायनो बे नोंनि सायाव सोनारगोन आरो ओरैनो आंनि बायदिब्लाथ' थाम फुटसो बिदि जान्थायाव गायोब्ला मोजां जायो मानोब्ला ओ मानो होनोब्ला बांद्राय खाथि खाथि गायोब्लाबो बिफाङा गावजों गाव गाव नांजाबलायोब्ला बै बिफाङा मोजां जाया आरो बेनिखायनो एसे जान्थायाव गायोब्ला मोजां जायो। ओ बिदिनो थाम फुटसो जान्थायाव गुदुं खालामनानै ओ गुदुं सफ्लंनानै नोंथाङा बे उम बानलुनि जि फुलि जावैदोंमोन बेखौ लाबोनानै बे ओम हायाव गायफैनांगोन आरो बे। बिदिनो मोजाङैनो फारि फारि गायलांदो गायलांखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव मान होनो दै होना होदो आरो। ओम बिदिनो फिफां गुदि गुदियाव ओ जेनेबा फिफाङा जा गाव हारसिं दै बोनो हायागौमानि नोंथाङा बिफां गुदियाव दै होबाय थानांगोन आरो बिदिनो थामजि सानसो बा नैजिबा सानसो दै होदो ओ जेनेबा साननैजों खनसे सानथामजों खनसे बिदि दिन बारै बारै होलाङोब्लाबो जागोन आरो। बिदिनो दै होयै होयै उनाव बिफाङा गाव हारसिं दै बोनो हानाय जायोब्ला बिफाङा जि दालाय बारायबोयोब्ला नोंथाङा मा होनदों दै होनायखौ बिफां गुदियाव दै होनायखौ ओ बन्द' खालामनांसिगोन आरो। ओ बिनि उनाव नोंथाङा दैखौ माबोरै होनो हायो होमब्ला ओम बिनि उनाव नोंथाङा दैखौ मायाव होनांगोन जे जोंहा जे आबाद ओ जि आलि बानायदोंमोन बिनि गेजेर गेजेराव जि जोंहा आलि बानायनायाव गोथौ हाखर जाना थायो बै हाखराव नोंथाङा मेसिनजों दैखौ सोनो नांगोन आरो। मेसिनजों सोयोब्ला जोंहा जि बे हाखरनिफ्राय हा सिंनिफ्राय रोदाया गाव हारसिंनो बै दैखौ ओ बोनानै लागोन आरो बिफां गुदियाव बोयोब्लाथ' जोंहा बिफां गुदियाव लुयोब्ला रोदाया मोनहैयाबो जानो हागौ। गुबे दैखौ बेखायनो ओम हा सिंनिफ्राय बोनो हानाय बायदि जि दहलायाव होयोब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो बिफाङा बिबार बारोब्ला ओम बिबारनि मुलि सारनो नांगोन जाहाथे एम्फौफोर सुनो हाया आरो बिदिनो फिथाइ थायोब्ला फिथाइफोरखौ आबाद खालामनांगोन जेरै जोङो फिथाइ थायोब्ला बिफांफोरा ओ बारफोरजों लेमलाबायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओम जाहाथे बेफोरो लेमा बिनि थाखाय नोंथाङा गुनाफोरजों मोजाङै सोरगिदिं गुना खानानै होयोब्ला मोजां जायो जाहाथे बे गुनायाव सोनारनानै थानो हायो आरो। बिदिनो मोसौ बोरमानिफ्रायबो रैखाथि मोननो थाखाय नोंथाङा माखासे बेराब फोर होयोब्ला मोजां जायो आरो। बिदिनो जोङो ब्रै दानसोनि उनाव फिथाइखौ मोजाङै मोननो हागोन। आरो नोंथाङा बै फिथाइखौ गुबुन गुबुन जायगायाव बा बाजारफोराव ओ फालांगि खालामनो हागोन आरो ओरैनोथ' आङो औ। ओ नागालेण्ड आरो अरुणाचलफोराव साप्लाइ खालामोबा बांसिन मुलाम्फा जायो बेखौ हमनो हाबाय आरो नोंथां ओरैनो नोंथाङाबो मायबाफोर आबादफोर मावो नामा बा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदोंब्ला बुंनो हागोन आरो नोंथां
अ नोंथां नोंथाङाथ' जेनाखि गावनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै थांबाय दा आंबो आंनि आंनिनो निजा हा ओ आङो जि बिघा हायाव जेनाखि थालिर आबाद ओ बेखौ आङो मावगासिनो बा बेखौ खौ मावनानैनो आङो आंनि न'खरखौ सुंथाबोगासिनो दङ। दा जेनाखि थालिर आबाद मावनाय बिनि सोमोन्दै आङो नोंथांनो ओ फारियै फोरमायलांगोन दा जेना जोंना थालिर बिफां गायनाय दा बे हाबाखौ जेनाखि मावनायनि सिगां बा गायनायनि सिगांनो जोङो थालिर बिफां गायगोन हाखौ जोङो नायग्रोनाया मोजां मानोना मानोना बिनि थाखाय जेनाखि मोजां हा नांगौ जेरावनाखि जेनेबा बारा दैबो थाया आरो एसे सिदोब बारा गोरानद्राय नङा बेबायदि जानांगौ आरो बैनि बै हानि जेनाखि पिइद माना पयन्ट जिर'निफ्राय सेभेन पयन्ट फाइभ बिसिमाव थानाय जानांगौ बेनिखायनो जोङो बै हायाव जायनाखि थालिर गायनो नागिरनाय हाखौ जोङो सिगाङावनो टेस्ट खालामनानै लाग्रोनाया मोजां जाथार नांथारगौ आरो थेस खालामथारनांगौ दा जोङो जेनाखि बेबायदि टेस्ट खालामखांनायनि उनावहाय जेनाखि थालिर बिफां गायजागोन बायदिब्ला दा जोङो बै थालिर बिफांखौ जोङो गायनायनि सिगांनो जोंहा जेनाखि माखासे ओ मेरला थालिरनि जादफोर दङ जेरैहाय ग्रेनाइन दर केबन्डिस रबस्टा मालबक बेफोरबायदि थालिरखौ नोंथाङा गायनो हागोन अ गायनो हागोन आरो आङो दा ग्रेनाइनखौ गायदों दा बेबायदिनो जेनाखि जोङो थालिर बिफांखौ गायनायनि सिगांनो जोङो जोंनि हाखौ गुरै खालामनानै लाग्रोनांगोन जोङो बेनि थाखाय जेनाखि आबाद फोथारखौ जोङो खननैनिफ्राय खनथामसिम ट्रेक्टरजों जोङो मोजाङै हालेवग्रोनानै लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो हायाव थानाय गासै अन्थाइ अनला दाखोर दाला बैफोरखौ जोङो मोजाङै फोसाबनांगोन बेबायदिनो दाखोर दालाफोरखौ सावनानै होनांगोन बेबायदि खालामखांनायनि उनाव जेब्ला आबाद फोथारा जोंनाहाय साफा जायो होमबा बे समावहाय जोङो मोजाङै माखासे हासार बेफोरखौ जोङो लगायनानै होनांगौ हायाव गायनायनि सिगांनो बेनि उनावहाय जोङो जेनाखि बैफोरबायदि थालिर बिफां जेनेबा नोंथाङा माखौ सायख'नो सायख'यो गायनो थाखाय बेखौ जोङो सिगाङावनो जोङो नार्सारिफोरावबो मोननो हायो जेनाखि फुलि बानायनाय फुलि बानायो जेरावहाय आरो नोंथाङा जेनाखि बे थालिर बिफां फुलि बानायनाय आदबखौ सोलोंनानै नोंबो गावबागाव न'आव बानायनो हागोन बेबायदिनो नोंथाङा गायगोन थालिरखौ सायख'नानै जेनाखि नोंनि आबाद आबाद फोथार एवनाय बै जायगायाव गायनो हागोन आरो दा बैखौ गायनांगौआ ओरैबायदि जेनाखि बेयावहाय वान पइन्ट ओइट वान पइन्ट ओइट मिटार ओ जोङो बेवहाय ओ डिसटेन्स लाखिनांगौ आरो बेबायदिनो थु ओ ओइट सेन्टिमिटारसो गो थौआव ओ जोङो जावनानै जेनाखि ओ जोङो थालिर बिफांखौ गायनांगौ बेबायदिनो जोङो जावनायनि थाखाय जोङोहाय हाजावग्रा मेसिनबो ओंखारखाबाय दा बायदियाव दा नोंथाङा बेखौ बाहायनो हागोन बेबायदिनो हा जावग्रा मेसिनजों जोङो जावनानै जेनाखि थालिर बिफांखौ गायदों मोजाङै दा गायखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जेनाखि जोङो थालिरखौ जेनाखि ओ जिब जुनार माखासे बोरमा मोसौ बैफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोङो बेवहाय जोङो जेवरा दुमनानै होनांगोन जेरै जोङो औवानिबो दुमनो हायो आरो आथिखालाव मुसारिफोरनिबो बानायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो थालखाटानि बा नायोब्ला साबसिन जायो आरो पस खुन्थिया होनानै बेबायदिनो जोङो जेनाखि बैफोर जिब जुनारनिफ्राय जोङो ओ थालिर बिफांखौ बासायनो बासायनांगोन। नङाब्ला जिब जुनारफ्राथ' जानानै खालामगोन नालाय नोंथा बेनि थाखायनो जोङो बे हाबाखौ मावग्रोनानै लाथारनांगोन। ओ बिनि उनावहाय जेब्ला ओ थालिरखौ जोङो ओ नायबाय थानांगोन मोजाङै बेयावहाय ओ दै गैयाब्ला दै जगायनानै होनांगोन आरो दै बारा जादोंबा ओ दैखौ जावग्लायनानै होनांगोन बेबायदिनो जेनाखि थालिरा एसे देरोब्ला बेवहाय ओ थालिरा मोजां जाबोनाय बायदि जोङो बेयाव हासार बा बित ओ भिटामिन होनो हायो। बेबायदिनो ओ जेनाखि ओ थालिराव थानाय बोराइ गांखंफोरखौ ओ खानानै होबाय थानांगौ। आरो बेजों लोगोसेनो जेब्ला थारेटआ ओ ओ दाइन ओ दाइननिफ्राय जि मानसेयाव ओ जेनाखि ओ बिबार लाजेनो दा बैफोर बिबार लानायफ्रावबो जाहाथे एम्फौफोरा ओ जानो हाया बिनि थाखाय जोङो मुलि सारग्रोनानै लानांगौ। औ बेनि उनावहाय ओ जे जोङो जेनाखि बै थालिरा ओ माब्लाबा समावहाय ओ फिथाइ खुंनायाव फिथाइखौ हमथानो हायाबो जानो हागौ दा बैफोरबायदिखौ नायनानै ओ जेनाखि जोङो ओ बै थालिर बिफांखौ औवाजों बा माबा मोनसे बुस्थुजों जोङो सुंथानानै होनांगौ ओ बेबायदि सुंथानानै होनांगौ नङाब्लाथाय ओ थालिरा गोग्लैनो नागिरो बारा अजन जायोब्ला बिफाङा लाखिनो हाया जायो। बेबायदिनो जोङो थालिर आबादखौ माव खांनायनि उनावहाय जोङो ओ जिनै दानसोआवनो जोङो फिथाइखौ मोननो हानाय जायो दा बैफोरबायदि फिथाइया ओ जोबोद बेसेन गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जोङो ओ थालिर फिथाइखौ मन्दिरफोरावबो बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि जायोबो ओ ओंख्रिबो जायो सोरबा सोरबा आरो ओरैनोबो जानाय जायो।
ओ मानो होनोबा जो थालिर फिथाइया जोंनि देहानि नि थाखाय दां जोबोद मोजां ओ आरो बेजों लोगोसेनो
जोङो ओ थालिर बिफाङाव जेखौ जेनाखि फिथाइखौ फानखांनायनि उनाव जोङो थालिर बिफांनिफ्राय जोङो खारदैबो बानायनो हानाय जायो ओ जेरैहाय खारदैखौ बानायनो थाखाय जोङो ओ थालिरनि बै बिखंफोरखौहाय जोङो दाननानै फोराननानै जेनाखि ओ सावनानै
सावनानै
बैनिफ्राय हांगार गयो जोङो बेखौ हाथफ्ला बानायनो हायो ओ